नोंथां
औ औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों-खोनादों। मोजांङानो नोंथां मोजांङानो बेलासिनि साहा लोंखांनानै नै बायजोआव जिरायनानै दं।
औ औ, होमबा बोथोरफ्रा बोरै दिनैलाय?
बोथोराथ' जोबोद मोजां नोंथां अखाबो हानाय नंङा गोजौआव हाथरखि गोजा माथो नै जोंनिथिं। नोंथां
औ औ औ अ टाउन सहरफ्राव बोरै?
टाउन सहरावथ' जोबोद गरम होननाय खोनादों नोंथां खिन्थु धोन दिनैथ टाउनाव थांनाय जायाखिसै नोंथां।
औ औ।
गामियावल' दङ नै दिनै आरो नोंथां बे ग गवाहाटि सहरफ्राव माबोरै सोलिनानै दं दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय अखानि बोथोर दैबानाफोर लोमदों नामा नोंथां बे गोवाहाटि सोहोरा
औ नोंथां गुवाहाटि सोहोरनि खोथाखौ बुंङो थाङोब्लाथ जोंङो माने
औ
अखा हायोब्लानो ओ लोमलाबायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेबायबायदिनो हालागासिनो गेजेर गेजेर सम सम अखा गोबां। हागासिनो आरो अखा हायोब्लाथाय ओ लामाफोरा लोमलायो ओ ओमफ्राय ओरै जायो आरो बिदि बेबायदिनो माने गारिफोरा सल खारनो खस्थ जायो थाबायनो खस्थ जायो बेबायदिनो ओ गोबां जेंनायाव गोग्लैयो आरोना बे अखा हाबाथाय बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिनांनांङो
नोंगौ-नोंगौ बिदिबाथ एसे अखा हाबानो ओ‌ माखासे स्टुडेन्ट हक एबा बैफोर जि जिनिखु फरायसुला फरायसुलिफोर बिथांमोनाबो जोबोद खस्थ' मोननो गोनां जायोना आरोना नोंथां ना
ओ जाहोननि थाखायनो फरायसालिफोरखौबो माने फरायसालि एबा फरायसालिमाफोराव जोङो थांनो खस्थ' जायो आरो मालाबा बेनि थाखाय ओंखायनो सुति खालामनो गोनां जायो आरो लोगोसे बेबायदिनो ओ मालाबा ओ सो साख्रि मावनाय माखासे अफिसफोराव थांग्रा बिथां मावख' मावख'गिरिफोराबो थांनो थाखाय जोबोद माने जेंना जायो। मालाबा मोनहैनांगौ समाव मोनहैया बेबायदिनो ओ माने गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो आरो बेबायदिनो मालाबा ओ फा देहा फाहामसालिनि डक्टर फाहामगिरि बिथांमोनाबो माने जेंनायाव गोग्लैनानै थांनो हाया जायो बैयावहा बै ओ बेरामि बिथांमोनाबो माने एसे जेंनायाव गोलैनांगौ जायो। फाहामगिरि गैयिनि थाखाय बा सम मथे मोनहैयैनि थाखाय
नोंगौ-नोंगौ जों बैफोरखौ होनबा बुंनो थाङोबा माखासे बै ओ टाउन गेजेर गेजेर दैनि लामा गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि दै जमा जानानै माखासे लोमसावनायफोरखौ बुंनो नांगोन आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ बेफोरनो जाहोना
उम औ
माने मा जाखो बियो
नांगौबायदि ओ खान्थिजोंबा आदबजों मोजां आदबजों बानायनो थाखायनो माखासे ड्रेन एबा नालाफोर दङब्लाबो बैफोर दैया माने गलांनो हाया ओ एसे एसेल' ओ बा बे नालाया दै बोहैया लासेने आबुं दैजों आबुं जाखांनानै थानायनि जाहोनावनो बेफोरो माने अखा एसे हायो ब्ला दै एसे जायोब्ला बियो लोमस्रावनाय बेफोरबायदिया जायो आरो नोंथां
नोंगौ-नोंगौ।
औ।
थिग' बेबायदिनो जोंनि ओ गामियावबो दाखालि अखा जुब जुब हानायनि गेजेरजों गोबां माखासे अखानि दैया ओ एबा दैमाफोरनि दैफोरा बारा जानानै ओ जोंनि साइडआव थानाय एबा सेराव थानाय माखासे गामिफोरखौ मोननै मोनथामसो न'खर खुरखानानै लांदों नोंथां जोंनिथिंबो। ओमफाय बे बै दै बोहैबोनाय गामिजों बोहैबोनाय दैयाखौ माने दिनैहाय माखासे दारिमिनारि ओ मेसिनफोर जि सिबि बै फोरखौ गंनै गंथाम लानानै दोनैहाय माखासे होथेनानै ओइ बै बेराफारसे लामाजों हरनाय जादों आरो नोंथां दोनैहाय माने
औ औ।
बिदिनो आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां नाबो मोनदों नोंथां
औ नंगौना नोंथां?
नोंगौ-नोंगौ दोनैहाय ना गिदिर-गिदिर ओ बो मोननाय नुदों दोनैहाय
औ-औ
आंबो दसे नायदोंमोन नोंथां ओमफाय आंथ' नाबो हमनो रोङा नालाय। मा-मालायफोरनि हमनायखौनो नायनानैहाय ओरैनो मा से यावहाय सेरनै गाहाम जानाय देर केजि गाहाम जानाय बेबायदि ना मोनसो लादों नोंथां।
औ नोंथां मा मा रोखोमनि ना मोन्दों बेफोराव।
बै मा ना होनो ना लेंसा होनो नोंथां बै खर' गिदिर गिदिरनो।
औ।
बेखौ माथामसो ओ सेरसे आदा केजि सेरसे आदा केजिनि माथामसो मोनदों आरो आरो बै माखासेखौ आं नायस्लाबाखैसै बिसिबां-बिसिबां मोनदोंमोनथाय।
औ।
बिदि ओमफाय ना फिसा फिसाबो मोनदों आरो नोंथां जेरै बै ना एलेंगा नास्राय-नास्राय गोरि गिदिर गिदिर ओमफाय ना सलथ'खा आरो जायखौ खान्दा होननानै बुङो नै बैफोर नाखौ खौबो मोनदों आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माखासे बेफोरबाय बेबायदि गामि हलैनो ओ बै दै-दै खौहाय फारसे लामाथिं एबा फारसे लामा बानायना हरनानै
उम माने खुरखा जानायनिफ्राय माने गय जयै औ जमा जालायनानै माने खुरखा जानायनिफ्राय रै खा मोननो थाखाय नाजादों आरो ना नोंथां औ। बेबायदि जायोब्लाथ' गोबां खहा जायो नों थां नङा होमबा जोङो दै बि दैफोरजों खुरखा जायोब्ला जोंनि गासै गासै माने थांना थानायनि गासै मुवा बेसाद एबा
नोंगौ।
धोन सम्पतिफोराबो जोंहा खोमाना लानांगौ जायो बेफोर
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ जोबोद दुखु फोरमायदों जाय न'खरफोरा बै गय बागान दङमोन ओमफ्राय माखासे दंफां लाइफां दङमोन औवा बागान दङमोन नैबेफोरखौ लांजोबदों आरो नोंथां खुरखानानैहाय औ
ओमफ्राय नोंथां बे दैया बबेनिफ्राय फैयो भुटाननिफ्राय फैयो नामा?
बे बेनो नोंथां भुटान भुटान हादरनिफ्राय जायखौ जोङो बै आइ रिभार होननानै बुङोना नोंथां बे हाग्रामा ब्रिज होनाय पिकनिक स्पट दङ ना दैजिं फेस्टिभेल जाग्रा नोंथां। नै नै बेयाव जमा बे दैमायानो नोंथां बेयो जोंनिफ्राय बेनिफ्राय ओरै बोहैलांनानै बै दैजिं फेस्टिभेल जाग्रा दैयावहाय जमा जाहैनानै बोहैलाङो आरो नोंथां।
औ
बुं बुंनो थाङोब्ला बे दैयानो हरै ओ जोंहा बे अफ बेंगल जाहैयो नामा नोंथां -
बेनो हरैहाय थाङो खोमा बेनो जमानो दैया।
अ औ
आरो बेखौनो बुंनांगोन नोंथां दैखौलाय मिथिंगाजों सोरजि जानाय
औ नंगौ फोरनि मिथिं मिथिंगानि माबा होननां गोहो होननां सि फैगोन आरो बियो जोंङो बुंनोबो हाया माला समाव दैबा दैया बेबायदि माने बांनानै जोंखौ सिलिंखार खालामगोन बा सुबुंफोरखौ सिलिंखार खालामनांगोन बेखौ जों बुंनो हाया मिथिंगानि बियो। नेमखान्थि होननानै जोङो गनायनानै लानांसिगोन आरो औ माखासे जायगाफोराव नाथाय दैयानो जानायखौ नुनो मोना।
नोंगौ नोंगौ
औ
गोबां खस्थ' जायफोराव दै नांगौ बे जायगाफोराव दै मोननो थाङा। जायफोराव जाय जायगायाव दै नाङा बैफोर जायगायाव दैनि एभेलेबोलखौ नुयो आरोना नोंथां
नंगौ -नंगौ
औ
दाथ' आरो बेबायदि बे नोगोरमानि बेबायदि बायदिसिना आं बुंनो थाङोब्ला आरोना बे नोगोरमाफोरनि बेफोर ड्रेनफोरनिफ्राय गनाय दैफोरजोंनो आथि खालाव आरो बे दै गुबुंनायाबो माने बांनो हमदों होननानै बुंनांगोन आरो। दाथ' नै बेफोर बायदिसिना नालानिफ्राय गलांनाय दै फोराथ' मोजां जाखाया जेनेबा ओ ओ मा टयलेटफोरनि बा लेट्रिनफोरनिफ्राय गनाय दैफोरा गासिबो बेबायदिनो गगारलांनानै दैमायाव बा लैथोआव जमा जाहैगासिनो दायो दैजों थांनानै। दा माने दैफोरा जोबोद मैला आरो दा नुनो थाङोब्ला नायनो थाङोब्ला। औ माने जेबो नुसारै गुंबुंले बेबायदि गुंलेट बेबायदिखौ नुनो मोनदों आं दायो।
नोंगौ नोंगौ। बुंनो थाङोब्ला दैनि गोहोआबो ओरैबायदि दङना नोंथां ना जायखौ जों जों दाख्लैबो ससियेल मिडिया एबा माखासे फेसबुकफोरनि गेजेर जोंबो नुनो मोनदोंना। बै धेमाजि साइद जोंहायबो जेरै बै ट्रेन खारग्रा लामा दालां जेखौ बुङो जों बेफोरबो दैनि गोहोजोंनो बायदों होननानै बुंनांगोन आरोना नों
नोंगौ नोंगौ बे दैनि गोहोआनो।
नोंगौ। गोबां गोबां हान्था मेला बेफार फालांगि खालामग्राफ्रा जोबोद खस्थ' मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायदि खाथियाव थानाय दलां आरो माखासे ब्रिडजफोरा बेफोरबादि बायनानै होयोब्ला दैनि गेजेरजों जोबोद हान्था मेला न'खर सलायनो संसार जानायनि बेलायाव जोबोद खस्थ' ओ भुगिनाङो आरोना नोंथां।
औ लोगोसे आरो बिथिं लांनाय लाबोनाय ओ बेबायदि मालु मुवा बेसाद लांनाय लाबोनाय ओ गैयैनि बा बन्द' जानायनि जाहोनाव माखासे मुवा बेसादफोरनि दामाबो बांनो हमो। बेवहाय माने ओ सादारन बा सरासनस्रा सुबुंफोरा सोलिनायाव एसे गोब्राब बा खस्थ' मोनो आरो बेफोरबायदि माने फारफ्रोमथिंनिफ्राय जोङो ओ माने खहा एबा खस्थ' मोननांगौ जायो आरो बेबायदि जायोब्ला। ओनसोलाव बा जोंनि ओ मिथिंगानि बेफोरबायदि ओ गाग्लोबनायफोरजों जोङो गाग्लोबजायोब्ला। औ नोंगौ। होनबा नोंथां जोङो दोनथ'लायनोसै ना नोंथां? औ दे नोंथां।